हेल' हेल नोंथां औ
औ खोनादों औ खोनादों दे नोंथां
औ मा खालामगासिनो दं नोंथाङा दा
आङो ओरैनो दङ र' बेलासिनि ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो ओरैनो जिरायनानै दङ आरो' दा बार जागासिनो सिथ्लायाव
अ नोंथाङा दिनै मानि बागै राय्लायनो सानदों?
आंथ नोंथांजों बिदिनो उम मा होनोमोन जानाय लोंनायनि बागै बिदिनो एसे सावरायनोसै नामा नोंथांजों सावराय जागोनना? अ बिदिनोबा नोंथाङा ओरैनो नोंस्रा बिदिनो न'आव मा मा ओरैनो ओंख्रि जाना जाबाय थायो जेनेबा दैलि जाबाय थानायफोरा मा मा ओमफ्राय मा मा ओंख्रि सङो? मा मा जानानै मोजां मोनोमा नोंथाङा?
औ दैलि जायो होनोब्लाथ' दा ओरैनो दालि आलुआथ' थाबाय थाखायो नङा होमबा बयनिबो न'खराव ओरैनोथ' दालि आलुनि अनगायै ओ दा ओ दा बे बोथोराव मोननो मोननाय मैगं मैगंफोरखौ जायो आरो। मैगंफोरानो जाबाय लाव आरो जोगोनार आरो लेस्रा पटल आरो आलु आरो बेबायदिनो ओ जेरै आरो भिन्दि फान्थाव बेफोरखौनो जानाय जायो आरो बिदिनो। बेफोरनि अनगायैबो आरो सबायाइ अनला खौ जानाय जायो आरो औ ओ
सबाइ नोंथाङा बिदिब्ला सबायाइ अन्ला बे ओंख्रिफोरखौ मोजां मोनग्रा मोना जानानै
अ आंथ' जोबोद मोजां मोनो।
उम
औ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा सबाय ओंख्रिखौथ' आङो संनो रोङा बिदि ओरैनो जोंथ' बिमा बिफा बिमानि संनायखौसो जाबाय थायो आरो नोंथाङा समायना होनो हागोन नामा ओरैनो सबाइ ओंख्रिखौ बोरै सङो आरो। अनला ओंख्रिखौ बोरै सङो?
उम बिदिब्ला उम माबाखौ अनला ओंख्रि खोनन्थानोसै।
औ
अनला ओंख्रिखौथ' जोङो गिबियावनो देनानै लागो जेनेबा सोमनानै दोनग्रोनांबाय माइरं जोंनो अनला ओंख्रि जानोबाथ' गिबियावनो माइरं नांगोन नङा होमबा?
औ
माइरंखौ जोङो सोमनानै दोनबाय दोननानै बेखौ दसे सोमनानै दोननानै जोङो माजों जागोन बेखौ नाजों जागोन बा नाजों बा दाउजों जागोनबा दाउजोंफ्राय दाउजों जाबाथ' न'आव दाउ दब्लाथ' दाउखौ बुथारनानै जोङो गोदानानै आराम हार माबाबाय सावफ्रामनानै बिदिनो गोदाबाय। औ खायसे ब न'आव गैयाबाथ' मालाबा बाजारनिफ्राय लाबोननानै खदाखानायखौनो बिदि लाबो ओमफफ्राय बिदिनो गोदानखांनानै उ माइरंखौबो सोमना दोनबाय नालाय गोदाखांनानै बिदिनो एवफ्रामबाय एवफ्रामनानै बिदिनो बानलु सामब्राम गुफुर जिरा बेफोरखौ देनानै लाखाजोब्बाय आरो लाखाजोबनानै बेनिफ्राय बे र खासुमनानै आरो दाउखौ माबाबाय एवफ्रामनानै पियासबो होबाय। नोंहा पियासखौ दाउ एवफ्रामन सिगां होनानै। सारायाव थाव होनानै थाव दुंबाथाय पियास होबाय पियास होनानै दाउखौ एवफ्रामबाय दाउखौ एवफ्रामनानै बेनिफ्राय जिखिनि देना लादोंमोन बेखौ होजोबबाय आरो रं संख्रि बिदि होनानै हालदै सं संख्रि होनानै बिदि मोजांायाव खालामना लाबाय जों दाउखौ बिदि अरथामखांनानै आरो दै होबाय दै होनानै दसे दैया गोदौबाय थानाय टाइमावनो जोङो अनलाखौ दिंखियाव खायसेथ' उलाराव देयो दानियाथ' आरो मिक्सि ग्राइडारानो जाजोब्बायसो गासैबो
औ
ओमफ्राय खासेथ' उलाराव देयो बिदिनो देनानै लाबाय याव दे जोंहा आरो माने रेन्दार दं नालाय गेनडाराव देनाय जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो देना लानानै दै गोदौ गोमानि बिदिनो गोदौबाय थानो हो थागोम न अनलाखौ देना लानानै निफ्राय गोदौबाय थानाय दैयाव होबाय आरो अनला माबाफोर अनला बिदि अ देनाय अन गुन्दैखौ जेनेबा गलायनानै होयो खायसेथ' बिदि सारनानै होनो गलायनायावफ्रावफ्राव जोंहा बिदि सारा आरो बिदिनो गलायनानै होयो गलायना होनानै बिदिनो एरना होबाय एरना होयै होयै दसे गोबाव बिदिनो मोजां गोदौ होबाय मोजां गोदौ होनानै बिदिनो गंगार दुन्दियाफोर होना जानाय जायो जोङो गंगार दुन्दियाखौलायनानै नंगौ गोदौ दसे गोदौ होनानै गंगार दुदिया होबाय होनानै बेनिफ्राय ओमफ्राय खांबाय आरो माबा साखिनानै संख्रि नांबायबा खांबाय ओमफ्राय बिदि जायो आरो जोबोद गोथाव मोनजायो अनला ओंख्रिखौ दाउजों
औ औ आरो अनला ओंख्रिखौ जोङो मा मा जों जाजायो ओरैनो
अनला ओंख्रिखौथ' ओरैनो जोङो खायसेथ' जायो फारौजोंबो जायो ओमफ्राय अनला दाउजों दाउजों गथ' खनखाबायानो बार' ज जायो दाउजों ओमफ्राय आरो नाजोंबो जायोखायसो ओमफ्राय आरो बे मुला होनोना मुला गोराना मुला गोरान बिदिखौ मुलाखौ जों मुला बोथोराव माबानानै होनानै फोरानना दोनो नालाय बेखौबो होना जायो अनलायाव ओमफाय बेखौ होना जाबा गोथाव जायो आरो माने मुला होना जाबाबो ओमफ्राय बिदिनो खिन्थु बिदि जायो खारै खायसेथ' थावबो जायो खारैबो जायो माने जों खारैबो जायो थावबो जायो मालाबा खारैबो जायो मालाबा थावबो जायो
औ औ नोंथाङा बबेखौ साबसिन मोनो ओरैनो खारै खारै ओंख्रिखौ साबसिन मोनो ना अनला थावनिखौ साबसिन मोनो ओरैनो
आंथ' ओरैनो खारै ओंख्रिखौ बांसिन मोजां मोनो अनलाखौ
औ औ आरो बेनि अनगायै आरो जों नारजि नार्जि ओंख्रिखौ बोरै सङो नोंथाङा फोरमायना हानो हागोन नामा
औ नारजिखौथ' बिदिनो नारजि जानोबाथ' जों फार्स्टआवनो नार्जि गोरान नांगौ जाहैबाय
औ नारजि गोरानखौ मानिफ्राय मोनो
नजि गोरानखौथ' जोङो फोनानै लायो फोनानै ओमफ्राय देरबाथाय एसे बिलाइ गांनै गांथाम जाबा बेखौबो आरो एवना जायो ओमफ्राय आरो एसे गोजौ गोजौ जाबाथाय नारजिनि बे जिथु नार्जिनि बिलाइखौ खायै खायै बेयाव सान्दुङाव फोराननाय बिदिनो सानदुङाव फोराननानै बेखौ बोननानै दोनो जोङो। सोमनानै मोजां दोननानै बियो माने गोदोनि बोसोरसेबाबो बोरनैबाबो बिदिनो मोजां बोनना दोनबा जाजायो आरो बेखौनो नारजि ओमफ्राय माबाबाय सोमना दोनबाय हराव आरो जिखौ सोमना दोननानै ओमफ्राय जोंहाथ' बांसिन अमाजोंसो जायो नालाय
औ।
अमानिखौ खोनथानोसै आङो बेलेगफोरा मा माजों जायो आं मिथिया जोङो बांसिन। बिदिनो अमाजों जायो नारजि ओमफ्राय सोमना दोननायनि बिदि बिदिनो माबाबाय मोजां सुनानै सायख्ल सख्ल बोखांबाय बोखांनानै कुकाराव होयो खायसे आरो माबायाव होयो खायसे आरो मा होनो बेखौ अरावबो सङो
औ।
ओमफ्राय जोंहाथ' कुकाराव होयो आं मालाबा मालाबा ओमफ्राय आं कुकारावबो बिदि खालामो। कुकाराव खारैखौ होखानानै बिदिनो मोजां। माबा गाबहैयो आं कुकारखौ
औ।
उम एखदम माबा सय खात बारसो जायो गाबोनाया बिदिनो गाबोनानै मोजां रुइबा थाय दां बेखौ खेवनानै नायनानै गुरै जाबाथाय बेखौ सागं साना होनानै ओमफ्राय फारसेखि आरो माबा अमाखोबो मोजाङै बानलु पियास बिदिनो सामब्राम गुफुर जिराफोर होनाय एवफ्रामना लाग्रोयो आं बेनिफ्राय एवफ्रामना लाग्रोनानै माबायो मा होनो इखौ बिदिनो मोजां एवफ्रामना संख्रि हालदै होना एवफ्रामनानै बिदिनो नारजि सागं साखानाय नारजियाथ' गेब्लेखाबाय नालाय सागं सानाय साखानाया बेयाव नारजिखौ होना होबाय होनानै ओमफ्राय बिदिनो दसे आरो ग्लब ग्लब मोजां गोदौ होनानै राननानै मोजां माने लाव लाव दोना इदि ओंख्रि दोनना जाया आरो जोंहा एसे माने गता इदिनो मोजां दानहोनानै बिदिनो साखिनानै खाङो। होमबानो जाबाय आरो
औ औ नारजिखौ औ‌ औ ना दे बुंनायसाय
अ नोंथाङा माने नार्जि ओंख्रिखो मोनजाफेरबायना फेराखै होननो नागिरदोंमोन आं
अ नारजि ओंख्रिखौथ' मोनजाफेरबाय औ। नारजिखौ आङो अमाजोंनो जाफेरबाय आरो नारजिखौ नारजि खौ ओरैनोथ'
नारजिखौ नोङो मोजां मोनगोना मोना जानो जेनेबा
नारजिखौ अमाजों जाफेरबाय आङो नारजिखौ मोजां मोनो आरो अमा जोंनो जानो गोथाव मोनो आरो औ औ।
ओमफ्राय आरो नोंथाङा नाफाम नाफामखौलाय जाफेरगोना जाफेराखै।
नाफामखौ आङो बिदिनो खेबफा खेबनै इदिनोबो जाफेरबाय खिन्थु ओरैनो बिदि जा बाय थानो मोनफेराखै आरो
अ। नाफामखो ओरैनो जाबाथाय न'आव बानायनाय ना बायनानै जायो नोंथां।
अ बायनाय बिदिथ' न'आव बिदिनो जोंना एसे बेस्थ' थायो नालाय बेनो ओ बानायनो सोलाबा आरो बिदिनो बायनानै बानायनि जानायखौ मोनजाफेरबाय आरो
उम उम
नोंथाङालाय मोनजाफेरबायना मोनफे मोनजाफेराखै
आंथ' नाफामखौ बिदि न'आव संना जाफेरनो मोनाखै बेलेग जेनेबा आं संफेरनो मोनाखै खाय संना होयो आरो न'नि बेलेगफोरा जेनेबा आरो आला फोरनाव थांबाबो जाफेरनो मोन्दों आङो बिदिनो ओ बहाबा बिदिबाथाय जा मोनजायो बिदिनो जोबोद गो गोथाव मोनो आरोना नाफाम मोनबाथाय नाफामखौ आं जाबा अहाया माने जोंनि बर'नि बेस्ट माने ओंख्रि आरो आंनिबो बेसेबा जोबोद गोथाव मोनो आंनिबो मोजां मोनसे ओंख्रि आरो बेयो।
औ औ
जानानै गोथावथार बेनि जिथु मोदोमनाय खायसेथ' मोनामनाय होनोना बे मो ननि मोनसे माबा सेन बिदिनो मोनामनाय थायोना बेखौ आं मोनामनाय मोना माने आं मोदोमनायसो बेलेगा मोनामनाय खोमा दां।
औ औ आङोथ' फार्स्टाव बिदिनो मोनामनायसो मोनो मोन आरो बेखौ उनावसो उनावसो मिथिलांबाय जे बियो जोंनि मोन माने सिनायथि गोनां मोनसे माबा आरो औ दे होमब ना नोंथां नोंथांजों रायलायनानै जबोोर मोजां मोनबाय। बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय दे औ औ दे ओं दे